औ नोंथां
अ
नोंथाङा फ्रि दंना बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला नों बिथांमोननि ओनसोलाव मोसौखौ माबोरै फिसिनाय जायो आरो मा मा रोखोमनि फिसिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायसै नोंथां
औ फोरमायलाय
अ मोसौ होनोब्लाथ' जों बयबो सिनायखायोना ओ मोसौ मोसौवा मासे गांसो जाग्रा न'नि जुनार मोसौआ बयनिबो न'खराव बांसिनानो मोसौखौ नुनो मोननाय जायो मोसौआ जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना मोसौआ बायदिसिना खामानिफोराव हेफाजाब होयो जेरै मोसौ हालुवाजों हालेवो हालेवबासो माइ गायनो हायो आरो जों मोसौनिफ्राय मोसौ गायनिफ्राय गाइखेरबो मोननो मोनो गाइखेर लोंबा जोंनि देहाया मोजां जायो भिटामिनबो मोननाय जायो आरो ना गायखेरनिफ्राय आरो मोसौनि गोबोरखियाबो जोंनि थाखाय मोजां मोसौनि खिया हासार जायो आरो मैगं थाइगंफोराव होबा मैगं थाइगं फोरा मोजां जायो आरो आरो जों गाइखेर गाइखेरजों पनिरबो बानायजायो आरो पनिरावबो भिटामिन मोननाय जायो। आरो जों गाइखेरजों साबो फुदुंना लोंनाय जायो आरो जों फुङाव सानफ्रोमबो साहाखौ लोंनाय जायो साहाखौ फुङाव लोंब्लासो जों मोजां मोनो लोंबाय थानायखाय ओ आरो जोङो गोदो गोदाय मोसौखौ मोसौजों नांगोल लानानै हाल एवनायखौ जों नुयोमोन ओ दानि जुगाव जों मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला आरोना
औ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
लाना लानानै थावजों लगायनानै मोसौखौ फोननाय जायो आरो ओ बेखौ इन्दिथाराजों सथाम सथाम खालामनानै ज' खाजाबनानै मोसौनि गासैबो मोदोमाव फाख्रा सिख ख्रां दागो होजोबनाय जायो आरो ओ बेनिफ्राय लाव फान्थाव आरो हालदै गोथांखौ साखा साखा हानानै माखासे मानि लोबिदां सुनाय जायो आरो औवानि थेंगलजों ओ सानसे सिगाङावनो नागिर नागिर बुथुमना दोननाय दिग्लि लेवा बाब्रिखब ओ माखोना बिबार माखासे मोन फा मोनफा खनसायनानै बेसेबा मुथा खानानै गंफ्रोमबो न'नि उखुम बेसानि खनायाव लो थुफा मु मुथाफा थुनाय जायो आरो हिसानसालिनि लांगोनायावबो बिब्दिनो थुनाय जायो उम बेनिफ्राय सान्द्रि एबा दालायाव लाव फान्थाव हालदै हाल्पेनानै लानाय सबाय एवनानैबो लादेरो आरो मोखोनाय एबा थाराय गाज गाज्लिनि लावथि लानानै गलिनिफ्राय हगारनानै दैमा एबा दैस्लायाव दैसायाव लाङो ओ मोसौफोरखौ होलांनाय हाफ्लेखाना लानाय लाव फान्थाव हालदैखौ मोसौफोरनियाव सारस्रि सारस्रि देग्लि लेवा एबा थाराय गाजलि एबा ओ मोखोनानि लावथिजों बुयै बुयै मेथाइ खनो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा जा बिफा गायदे बादि दाजा बिम-बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा आरो मोसौ लावखारफोरा बिफा बलद बायदि दाजा होननानै बिदि मेथाइ खननाय जायो आरो ओ गाव गावनि न'खरनि मोसौफोरखौ बिब्दिनो गामिनि सेंग्रा सेंग्रासा आरो मोसौ लावखारफोरा रंजा बाजा दैयाव थुखैयो आरो
औ
बर'फोरा फोथायदि बैसाग बैसागु मोसौ थुखैनायाव दिगिलि ओ रायजो रायजो राजाया लोमजानाय साजानाय बेराम गुबुन गामिनिफ्राय मागिनो फैनायफोर फोरजों फैफानायफोरखौ एबा गोदान बोसोराव लोमजानाय साजानाय बेरामफोरा जाहाथे फैया बेफोरखौ दानगार हरनो थाखाय लामा दान्थेनाय हुयो आरो जों बेराम आजार खारहोनो थाखाय गोखाय गोखा गोखै फिथाइ सामथायाइ जायो जेरैहाय थालिर फस्ला बेसर दाबा खर' खान्दाय बिजौ लाफा सायख' दिंखिया बायदि बायदि बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां मानि बागै फोरमायनोदोंमोन नोंथाङा
मोसौनि बागै आरोना नोंथां
औ
औ
जोङो नोंथाङाथ' फोरमायखाबायानो मोसौनि बागै गोबांखौनो जोङो जोंनि ओनसोलावबो जोङो मोसौखौ गोदोसो बांसिन माने फिसिनायखौ नुयोमोन आरो। आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंना गोदो ओ बर'फोरा बांसिन जोङो आबाद मावोमोन जायनि जाउोनाव जोङो ट्रेक्टर बायदिफोर गैयामोन नालाय बेनिखायनो जोङो मोसौजोंनो हालेवनानै गायनाय जायोमोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दि मोसौ हालुवाफोरखौ नुनो थांला आरो इसेबां खायसेखौ नुयो आरो जोङो बांसिननो मोसौ गायफोरखौसो फिसिनाय नुयो आरो जोङो गायखेरफोरबा बेनिफ्राय जोङो गाइखेरनिफ्राय पनिर बायदि धि बायदि बानायनो थाखाय आरो जोंनाव जोङो मोसौ जारसि बायदिफोरखौबो फिसिनाय नुयो आरो।
औ।
बेखौबो जोङो फिसिनो थाखाय जोङो मोसौ जारसिखौ जा मोसौ दिसि बिब्दि एसेबां फिसिनाय जाया आरो। जोङो बेखौ फिसिनो थाखाय न'फोरावनो बांसिन दोननाय जायो आरो। जोङो बिसोरनो गांसोफोर लाबोनानै होफैयो आरो दाना बायदिफोर होनाय जायो आरो बिब्दिनो जोङो मोसौनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला जोङो बोरमा बायदिखौबो फिसिनायखौ नुयो आरो बोरमाखौबो जोङो मोननै रोखोमनि फिसिनायखौ नुयो मोनसे जाहैबाय देसि बोरमा आरो मोनसेया जाहैबाय राम बोरमा आरो
औ।
बिदिनो जोङो बे दिेसि बोरमाखौ फोथारफोराव हैब्लानो बियो गांसोफोर जानानै ओ देरबोनायखौ नुयो नाथाय जोङो राम बोरमाखौ बिब्दि फिसिया आरो बेखौ एसे न'आवनो दोननानै बेनि थाखाय बिफांनि बिलाइफोर बायदि ब बुथुमना होफैनाय जायो ओ आरो बेनि अनगायैबो जोङो बिसोरनो गुन्दैफोर बा सापरफोर बा माइरं दाना बायदिफोरखौबो गलायनानै होनाय जायो आरो।
औ।
जोङो बिसोरनि देहाया मोजाङै थानाय थाखाय बिसोरखौ जोङो सां बायदिबो बानायनानै होनाय जायो आरो। हायाव दोनोब्ला बिसोरखौ थाब बेरामफोर जायो होननाय खोनादों आरो बेनिखायनो बिसोरखौ साङाव दोननाय जायो आरो आरो बेनि उनाव जोंनाव बिसोरनो खायसे मुलिफोरबो होनाय जायो भेक्सिन बायदिफोर देहाफोरा मोजाङै थानायनि थाखाय बा बिसोरनि मोदोमाव गोबां थेमा बायदिफोर जानायनि थाखायबो जोङो बिसोरनो बायदि मुलि होनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बिसोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननायखौ बुंनो थाङोब्ला बिसोरनिफ्राय जोङो फिसाफोरखौ फाननानैबो गोबां मुलाम्फा मोनो। आरो बिसोरनि बेदरफोरखौबो फाननानै जोङो गोबां मुलाम्फा मोननायखौ नुदों आरो। आरो बेजोंनो जोङो खायसे न'खरफोरखौ सोलिबोनायखौ बा नांगौ समाव फैसानि आंखाल जायोब्लाबो जोङो बिब्दिनो ओ बेजों जोङो सोलिनायखौ नुदों आरो।
औ।
बेनि उनाव ओ जोङो न'खरनि फिसिनायखौ बुङोब्ला जोङो मोसौखौथ' बुंखाबायानो। बेनि उजनाव जोङो दाउफोरखौबो फिसिनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो जोङो दाउ बबो देसि दाउ कयलार दाउ आरो ब्रयलार दाउ फिसिनाय नुदों आरो जोङो बेखौ फिसिनायाव देसि दाउखौ जोङो फिसा जाजेननायनिफ्रायनो जोङो फिसाखौ बिमानिफ्राय आलादा खालामनानै दोनखानाय जायो आरो। मानो होनोब्ला जोंना बिमाजों दाउ फिसाया आदार थाङोब्ला हाग्राफोराव एरहैनानै बा गोबोरफोराव एनानै जोंना बेराम जायो होननाय आइफोर जायो होननाय खोनादों आरो। बेनिखायनो बिदिखौ जोङो फिसा जानाय लोगो लोगोनो आलादा खामखायो आरो। बिसोरनो जोङो आदार महरै होनायखौ बुङोब्ला न'निनो माइरं एंखुर आरो बाजाराव मोननाय दाना बिब्दिखौबो होनाय जायो आरो। आरो जोङो कयलार दाउ फिसिनायनि बेलायावबो एसे एखेआनो। नाथाय जोङो बेखौ फिसा जाहोनो रोङा होननाय खोनादों आरो। बेयो खालि दावउदैफोरल' होयो होननाय बेनिफ्रायनो जोङो
नोंथां ओ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाना फैबाय।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो बिदिब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां।